खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ आं नोंनाव फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय, औ औ
बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां दिनै
जागोन दे जागोन दे नोंथां दे नोंथाङानो बुंग्रोदो दे बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै
गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायावथ' आखा फाखा खामोन दा बे बिसोरो गावसोरनि गोनां जानाय गान्नाय जोमनायफोरखौ गावसोर न'आवनो दा लानानै खुन्दुं दिहुननानै दानानै गाब होनानै बायदिसिना गाननाय जोमनायफोरखौ दिहुननानै लायोमोन आरो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय होननानै बुङोब्ला जोङो दख'नाखौनो बुंनो हायो। दख'ना दख'नाया ओ, गुबैयै मोननै रोखोमनि थायो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना आरो बेनिफ्राय जोमग्रा, जोमग्रा जोमो बेखौ फारसे होननानै बुंना बुङो बे बायदिनो बिनि अनगायैबो ओ खर'आव खामानि मावब्ला खावखानो थाखाय सि बाहायोमोन बिसोरो बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ बे सिमासिखौ बाहायो बेनि गोजांनायनि फ्राय बारग'नो थाखाय सा उल उलजोंबो दिहुनो बिसोरो उल आरो इन्दि खुन्दुंजों दा बे इन्दि खुन्दुंजों आरो उलजों दानानै जोमनाय सिया जोबोद गुदुं जायो ओ गोजां बोथोरनि समाव बेबायदिनो गावसोरनो नां जिफोरखौ बिसोरो दिहुनन्नानै दानानै गानोमोन आरो दा दख'नानि बेलायावहाय जों आं दहाय बुंदोंमोन मोननै रोखोमनि दख'नाखौ गुबैयै नुनो मोनो अग्रं आरो लांगा दख'ना दा बे अग्रं दख'नाखौथ' गोदोनि समाव गानोमोन नाथाय समनि फाखनाव लासै लासै सोलाय ओ थासारि आरो सोदोमस्रिया सोलायनानै लांगा दख'नाखौ बांसिन मानसिफ्रा गाननो हमबोदों आरो बेनिफ्राय ओरै सानजा फारसेनि आइजोफोरा बर' आइजोफोरा बांसिनै अग्रं दख'नाखौ गानदों नाथाय बिसोरबो। बायदिसिना फुजा बा बबेबा हाबा, खेराइ बायदिफोराव थांनाय समाव बिसोरबो लांगा दख'नाखौ बाहायो आरो दा ओरैजाय सोनाब फारसेनि बर'फोराबो आथिखालाव ओ सिगां गेजेर समाव अग्रंखौ गाननायखौ गारदोंमोन अब्लाबो आथिखालाव न'आव थानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनफिनबाय गाननायखौ नुनो मोनफिनबाय। दा ओ बेबायदिनो बिसोरो ओ देरबाथ' जेनेब्ला आइजोफोरा दख'नाखौ गानखायो अग्रं आरो लांगा मोननैखौबो बेनिफ्राय बे उन्दै समनिफ्रायनो सिगांनि समावथ' आथिखालनि बायदि बायदिसिना गस्ला गोदान गोदान मदार्न डिजाइननि गोदान मुगानि बे सि जोमफ्रा दिहुनजायाखैमोन नालाय बै समावहाय बिसोरो दख'नाखौनो दानानै गानोमोन आरो दखना होननानै बुङोब्ला बेवहाय उन्दैफोरा गाननो था खाय ओन्दैफोरा गाननो थाखाय माने एसे दख'नानिफ्राय फिसासिन जखानि बिसोरो दायोमोन फिसा फिसा बे दख'नाखौ ओ बिसोर ओरैबायदि रानदों जानजियाव गाननाय जानजियाव गाननाय होननानै बुङोमोन माने बे जेरबानि गाहायाव जान्जिजराव गानोमोन आरो बिसोर फाननानै बेनिफ्राय जेरबायाव एसे देरबाथाय जेनेबा फन्द्र' बोसोरसो जाबाथाय जेरबायाव गानोमोन आरो बे लाइमोन समफोराव बिसोरो जेरबायाव गानसै अब्लाहाय सिख्ला देरनाय होननाय हमनानै लासै बे जेरबायाव गाननाय दख'नाखौनो लां गा दखना होननानै बुङो आरो बेबायदिनो बिसोरो बायदिसिना हाबा हुखा न'फोराव हाय ओ गाननानै थानायाव बिसोरो अग्रं दख'नाखौ गानोमोन आरो दा बे दख'नाफोरखौ बिसोरो ओ मिथिंगानिफ्रायनो माखासे जेनेबा उल खुन खुननिफ्रायबो बिसोरो दिहुनोमोन बेनिफ्राय इन्दि इन्दि खुन्दुं ओ इन्दि फिथोबनिफ्राय बिसोरो बायदिसिना आदबै बै बायदिसिना राहायै खुन्दुं दिहुन नानै दानानै गानोमोन बेबायदिनो बिसोरो । खुन्दुं दिहुननायजों लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिबार बिफां नि बिगुर बिलाइ बायदिफोरखौ देनानै बेनिफ्राय बै खुन्दुङाव हाय गाब गानानै बायदि रोखोमनि गोमो गोजा गोथां माने मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै गाब होनानै बिसोरो गावसिरनि सिफ्राव दानानै गानोमोन आरो दा गाबनि अनगायैबो बि बिसोरो मिथिंगायाव नुनो मोननाय बायदिसिना हा जो ओ बिफांनि बिलाइ दावमा दाउसा जिब जुनार बायदिफोरखौ नायनानै बिसोरो बै सिफोराव गावसिनि दानाय सिफोराव आगर महरै एरखांनानै गानोमोन । जेरैहाय ओ हाजो आगरखौ जों नुनो मोनो बे हाजो आगरा माने मिथिंगानिफ्रायनो हाजोखौ नायनानै नानै एरखांजानाय मोनसे रोखोमनि आगर आरो । जायनि महरा हाजो बायदि नुनायाव उन्दैनिफ्राय बिफां लाइफांखौ नायनानै ओ आगर होननानै बुंदोंमोना आंङो दा बिफां लाइफांनि बिलाइफोर जेरैहाय दिंखिया दिंखिया बिलाइ दा बेवहाय बे दिंखिया बिलाइ बेखौ नायनानैनो बिसोरो गावसिनि सि गाननाय सिफोराव ओ एरखांदों आरो जायखौ जोंङो दिंखिया आगर होननानै बुङो। बेनिफ्राय जिब जुनारखौ नायनानै जेरैहाय फारौ मेगन फारौखौथ' जों बयबो मिथि थायो बे फारौनि मेगना दुलुर दुलुर जायो थिग बेबायदिनो गोदोनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ नुनानै माने गावसिनि जिफोराव बे फारौ मे गन बेफोरबायदि आगरखौ माने एरखांदों आरो बेनिफ्राय जों नुनो मोनबावो फारौ मेगन बेनिफ्राय बैग्रि बिबार बेफोर खौ नुयो बैग्रि बिबाराबोथ' मिथिंगानिनो मोनसे रोखोमनि बिफांनि ओ माने बिबार बियो दा बेफोरनि अनगायैबो बायदिसिना मखरदमा ओ आगरफोरखौबो नुदों जेरावहाय जेरावहाय मखरदमा आगर होननानै बुङोब्ला
औ
मखरदमा आबर होननानै बुङोब्ला बिसोरो आर'नाइफोराव आर'नाइफोराव बिसोरो दानानै ओ मा होनो गानदों बांसिनै मखर दमा आगरफोरखौ बेनिफ्राय ओ ओ सालालामाथा बेफोरनि अनगायैबो आगरखौथ' दखनायाव दा एरखायो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसेमनि मोनसे रोखोमनि दख'ना दङ जायखौ जों थालामाथा होननानै बुङो बेवहाय माने आगरफोरखौ एरनाय जाया आरो
औ बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो आगर खायो नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बर' फोरनि गाननाय जोमनाय बुङोबा नोंथाङा जेखौ बुंदों बेफोरनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय नाथाय बेखौ बर'फोरा बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनाय बेलाखौ मावफुंनायनि सिगां माखासे बिथिंफोरखौ मावफुंनानै लाग्रोयो बर' आइजोफोरा गान्नाय जोमनायखौ दिहुननायनि सिगांनो खुन्दुंखौ दिहुनना लाग्रोयो आरो बे खुन्दुंखौ बबेनिफ्राय मोनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोनो खुन फिफांनिफ्राय मोनो । दा एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोन मोननायलाय बर' आइजोफोरा बेखौ ओ एम्फौफोरखौ फिसिनानै लाग्रोनाय जायो। आरो एम्फौखौ फिसिनो थाखाय बिसोरो इन्दि बिफांफोर गायनानै ओ लाग्रोनाय जायो बेबायदिनो गामिफोराव बा गावबा गावनि बारियावनो थानाय इन्दि बिफांफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो एम्फौफोरनो आदार होयौ होयौ बेबायदिनो गोबां एम्फौ फिसिनानै गोबां एम्फौ फिथोबफोरखौ बिसोरो दिहुनना लायो। आरो खुन फिफांफोर गोबां खुन बिफांफोर गायनानै खुन बिफांनिफ्राय मोननाय खुन फिथाइनिफ्राय बिसोरो खुन खुन्दुंखौ बुथुमनानै लाग्रोयो बिसोरो खुन फिथाइ। फाइ आरो फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ थुनानै लाग्रोयो जेरै ओ खुन खुननिफ्राय खुननि बेगरखौ गारनानै खुननि फ्राय ओ खुन्दुंखौ जोङो थावख्रियाव लुनानै दोनो बेनिफ्राय ओ फिथोबनिफ्राय मोननाय। खुन्दुंखौ बा फिथोबखौ जोङो रुदबनानै दा फिथोबनिफ्राय बिजिर बिजिर जोङो थावख्रियावहाय खुन्दुंखौ थुननानै लाग्रोनाय जायो दा बेबायदिनो खुन्दुंखौ जोङो थावख्रियाव थुनानै लाखांनायनि उननिफ्रायसो जोङो बेखौ ओ माखासे मुस्रा महराव मुस्रा महरावबा आ मा ओ खुन्दुं थुननाय महराव दों जोङो दोननानै बेखौ जोङो सोंनानै लाग्रोनाय जायो आरो बैफोर सोंनायनि सिगांनो जोङो ना नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै सोरखि सोरखि दाङा नाथा मुस्रा बायदिफोरखौ जों बानायना लाग्रोखायो आरो बदांगि गनसा रासो रासोखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायोमोन ओ बदांगियाबो औवानिनो दा बेफोरखौ जोङो बा बानायना लानाय जायो बगाय बगायखौ जोङो जि सोंनायाव बाहायो ओ खुन्दुंखौ बेयाव दो होननानै जोङो सोंनायाव बाहायनाय जायो बेखौ बानायनानै लाग्रोनाय जायो खादिनि खादिनिखौबो बानायनानै लाग्रोनाय जायो खादिनि बिनि अनगायैबो खुन्थिया बायदि मैया बेबायदिनो ओ जि सोंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बानायना लाग्रोनानै जों जिखौ सोंनाय जायो जिखौ सोंखांनानै जोङो नो थुननो थाखाय बा नो खननो थाखाय जोङो माखासे हास सुंफोरखौ दानानै लानाय जायो बेबायदिनो नोखौ खननानै जोङो इसानसालियावहाय बिखौ लांनाय जायो दा इसानसालियावबो जोंनो गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो जि दानानै नायनि सिगांनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो जेरै साल खुनथा सालखुन्था आरो दहायनि बुंनाय बायदिनो रासो गनसा गनसि बदांगि बा बेराबानि ओ बेफोरखौ बान गोजा बेफोरखौ जोङो ओ-गान्दै बेफोरखौ जोङो ओ- बुथुमनानै लाग्रोजोबनाय जाखायो आरो गान्दैखौथ' बुंनो थाङोबा जोङो जि सोंनायनि सिगांनो बुथुमनानै लाखानांगौ जायो मानोना जि सोंनायाव जोङो गान्दैनि गोनांथि जायो जि थोरनाय समाव जोङो फारनैथिंबो गान्दै होनानै फारसेथिंनि गान्दैया ओ गल महरनि ओ गनसा दोननो हा थानाय हाखर गोनां बेनिफ्राय ओ गुबुन मोनसे गान्दैया जाहैबाय सारिखना गोनां। नाथाय मोननैबो गान्दैनि जोबनाय फारनैबो साइडजों ओ गल गल जायो दा बेबायदि आरो गान्दैनि महरा दा बेबायदिनो जोङो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जों बानायना लाखांनायनि उनाव जेब्ला जों जिखौ दायो जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जिखौ दानाय जायो। मानोना सोंनाय समावनो जोङो जाय जिखौ दागोन बैबायदि जिनि महरखौ जोङो बा बैबाय दि जिनि जखाखौ जोङो सोंनाय समावनो बानायना लाग्रोनाय जायो बा बे बेनि गाबफोर गाबफोरखौबो जोङो सोंनायनि सिगांनो दानायनि सिगांनो जोङो गाबफोरखौबो होनानै लाग्रोनाय जायो जेरै गाबनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोङो गाबनि बेलायाव बुंनो थाङोबा ओ-बेवहाय जोङो बुंनांगोन गोसोम गोसोम गाब गानो थाखाय जोंहा ओ- जिगाब खौ रुनानै गोमो गाबखौ अ मा होनदों जिगाबखौ जिगाबखौ रुनानै जोङो गोमो गाबखौ दिहुननाय जायो बेनिफ्राय गोसोम गाबखौ जोङो लावख्रि आमलाय बिलाइफोरखौ देग्लिनानै फेसेवनानै दोननानै बिदिनो सानबा गाहामनि उनाव खुन्दुंखौ सोमनानै बोखाङो अब्ला जोङो गोसोम गाबखौ मोननाय जायो। गोजा गाबखौबो बेबायदिनो बैरा बिलाइ गोमो इन्दि खुन्दुंफोरखौ सोमनानै दोननानै उनाव रुदबनानै बोखाङोब्ला जोङो ओ गोजा गाबखौ मोननाय जायो बिदिनो मुगा गाबखौ जोङो जेरै सेलेखा ओ जेनथुखा हावरा बायदिखौ देग्लिना होयोब्ला जोङो मो ओ मुगा गाबखौ मोननाय जायो आरो मा
अब्ला नोंथां ओ जों गोबां मिथिबाय रायलायनायनि गेजेरजों अब्ला नोंथांनि सायावनो दथ'साय दोनथ'नोसै नामा
दे दे दे दे नोंथां दे